हेलौ।
अ नोंथां।
औ औ नोंथां।
अ जोङो मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो नामा सम मोनोबा?
औ रायज्लायजागोन नोंथां।
अ जोङो दैनि बागै रायज्लायनो नामा नोंथां?
औ रायज्लाय जागोन दे।
थारमाने दै होनोबा जोङो गासैबो जिउनााङानो माने दैनि सायावनो सोनारो आरो दै नङाबानो गासैबो जिउनााङानो जिब जुनार माने थांनानै थानो गोब्राब जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
अ अ। थारैनो ओ जोंनो दैनि गोनांथिया ओ खोब गोजौआव मानोना गासैबो फारफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो दै नङाबा थांनानै थानो हाया।
औ
आरो जेनोखि बिफां लाइफां आबाद फोथार गासैबो जोङो दैनि गोनांथि जायो नोंथाङा दैनि बाहायनाय आरो दैनि गोनांथि खाथिफोरनि सोमोन्दै माबा मोनसे बुंगोन नामा नोंथां
औ नोंथांनि जि दै होननानै बुङोब्ला सुबुं माहारिजों लोगोसे गासै जिब - जुनार माखासे मिथिंगानि मुवा - बेसाद बेफोरनि थाखायनो गोनांथार होननानै जों बुंनांगोन मानो होनो मानो होननानै बुङोब्ला जि दै नैबे दैया जों सुबुं माहारिनि थांनानै थानायनि थाखाय माखासे मानि खामानियाव बाहायजायो जायनि थाखाय जोबोद गोनांथार जेरैहाय दैया सुबुं मारिनो हेफाजाब होयो होननानै बुङोब्ला फारसेनिफ्राय जि जानाय लोंनाय बेबायदिनो दुगैनाय बायदिसिना खामानिफोराव जि दै नैबे दैखौ जोंनो थाखाय गोनांथार जायो जेरैहाय मिथिंगा बेब जे मिथिंगायाव थानाय जे बिफां- लाइफांफोर जिब- जुनारफोर नैबेफोरनोबो जि नांगौ रोखोमै थांनानै थानो थाखाय दा बिथांमोननोबो जि दैनि गोनांथि जायो जेरै फांसे बिफां बे फांसे बिफांखौ खौ मोजाङै जोथोन लानो थाखाय एबा फांसे बिफाङा मोजाङै जि देरनो थाखाय बिनो दैनि गोनांथार जायो बेबायदिनो दैया माखासे मानिे खामानियाव गोनांथार जेर आबाद मावनाय आबाद मावनो थाखाय जोंनो दैनि गोनांथार जायो बेबायदिनो जि दैनि गोनांथि होननानै बुङोब्ला जोबोद गोनांथार
गौ नंगौ नंथ थारैनो जोङो दैनिफ्राय गोबां बिदिनो माखासे जाग्रा आइटेमबो दिहुननो हायो जेरै जोङो आइसक्रिम ना बे बेफोरो दैनिफ्रायनो जायो फारसेथिं मा होनो दैखौ जोङो माखासे महरफोराव मोननो थाङो जेरै कप'आवबो जों मोननो थाङो कप' बा गेट गथायाव जोङो मोननो थाङो जेरै नों बरफ आरो दैलाव महराव जों मोननो थाङो बेबायदिनो दैखौ जोङो मोनथाम महराव मोननो थाङो आरो दैनि गोनांथिखौ नोंथाङा जा एसे बुंलांबाय बे खोब गोनांथार आरो दैनिफ्रायनो जोङो माखासे मोब्लिब जों दिहुननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ह आरो बिदिनो माब्लाबा बे जोंनि जे जायगायावसो माने दैया एसे गोबां दङ नाथाय गुबुन जायगायाव खोब दैनि आंखाल थारैनो बे दैया खोब बेसेन गोनां जे बबेबा बबेबा जायगाफ्राव गुबुन जायगा माने लिटार फायावनो गोबां खौ जायो आरो माखासे बाहायखोन्दा दैफोरखौनो माने सोदांफिननानै बे बाहायफिननांगौ जायो गुबुन जायगायाव आरो दैनिफ्राय जोंङो माखासे मुलाम्फाफोर मोननो हायो बा ओ मा होनो माखासे भिटामिनफोरबो दैयाव हाबफानानै थायो होननानै ओ बिगियाननि माबायाव नाय दंङ नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ बे नोंङो ओ बि भिटामिन आरो माखासे अक्सिजेनफोर नो हायो बुंनो थां मा ज दैनि गोनांथिखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया जेरै नोंङो आबार फोथार माने गोबां जे खि जाया नोंङो दंफां लाइफां जे आबाद खालामा मानो माने दैनि गोनांथि जायो आरो दैयानो जिउ होननाय बायदि जोंङो बुंनांगोन ओ ओरैनो दै आथिखालाव समाव दा गोबां अखा हाबाय दि बेनि मा होनो दैनि बारायनाय बेफोरो ओ माखासे मुलाम्फा गोनां आरो माखासे खहा गोनां नंङाहोमबा नोंथां
औ नं
औ औ दा ओरैनो बे दैनि बारायनाय ओ गोबां दैनि जाहोनाव जे माने माखासे खहा गोनां नोंथांङा बेनि सोमोन्दै बुंबायबायनो हागोन ना
औ जि सुथु आथिखालाव जि दैज्लां बोथोर थोर एबा अखा हानायनि बोथोर
उम
नैबे अखा हानायनि बोथोराव जे दैया जोंना माखासे मानि जि मोजां खामानि बा हेफाजाब होनायजों लोगोसे नैबे बांद्राय अखा ओ नैबेयो ओ जोंनि थाखाय माखासे मानि खहाबो लाबोनो हागौ ओ हेफाजाब होनायजों लोगोसे समान समानै माखासे मानि खहा नैबेफोर खौ लाबोनानै होनो हागौ जेरै हाय ओ बांद्राय अखा हायोब्ला ओ नैबे अखाया दैमा दैसा फुख्रि बान्दो बायदिसिनाखौ लोमसावनानै जोंनि जि थाग्रा खुलि बा न' बां बायदिसिना बेफोराव लोमसाव जोब नानै जोंखौ बायदिसिना रोखोमनि जेंना जेंसि बेजों मोगा मोगि खालामनो हागौ जेरैहाय जेब्ला दैया गोबां जायो एबा जोंनि न'खर बारि लामा सामा लोमसावजोबो अब्ला जोंङो ओ माखासे मानि जि खस्थ' नै बेखौ मोननो गोनां जायो जेरैहाय थानो थाखाय उन्दुनो थाखाय ओ जोंनो जायगानि गोनांथि जागोन। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय ज हान्थ मेला बे हान्था मेलायाव जोबोद गोनां ओ हेंथा नुजाथिगोन। जिथु ओ बेबायदिनो जि दैबाना जायोब्ला जों ओम न' बांखौ गारनानै गुबुन जायगायाव थांनो गोनां जागोन। अब्ला जोंनि न' बांनि जि माल माथा मुवा बेसाद बायदिसिना जों लोगोसे जों न'आव फिसिनाय जिब जुनार बायदिसिनाफोरनि जिउ खहा जानो हागौ। बेबादिनो जि बांद्राय दै जायोब्ला जि बाहेरनिफ्राय ओ हाबफैनानै माखासे मानि जि गाज्रि मुवा बेसाद बुखारना लाबोनानै माखासे माने जि बेराम आजारफोर मानि बेफोरबो ओ दैनि गेजेरजोंनो नुजाथिनो हागौ। बेबायदिनो जि दै होननानै बुङोब्ला माखासे मान जि हेफाजाब होनायजों लोगोसे ओ जोंनि गेजेराव खहाबो लाबोनो हागौ ओ बेबादिनो नोंथां
नोंगौ नों थां नंगौ ओम थारैनो ओ नों बुंलांनाय जे बाथ्राफोर बेयो ओ सैथोआनो ओ नाथाय मुलाम्फा आरो खहाबो दङ नङा होमबा ओ ओम मुलाम्फाया जाहैबाय ओ दैबाना जायोबा ओ हाग्रानिफ्राय जे बिफां लाइफां बिलाइ बेफोरनि सेेवनाय जे हासारफोर जे फुलुंफोर बेफोरो माने आबाद फोथाराव खोखांफैयोबा बियो खोब आबादारि फोरनि थाखाय आबादनि थाखाय मुलाम्फा गोनां नङा होमबा नोंथां। औ थारैनो जे बे फुलुं खोखांफैनाय आरो बाना जानानै जे दै लोमनाय बै फोथारफोराव जुदि आबादफोर खालामोबा बै आबादफ्रा गोबां माने सोमखोर सोमखोर दाब गायो। माने फुलुं मोननानै आबादा मोजां फिथाइ होयो।
ओ नों बुंनाय बायदि जे माने खहा खहाया माने मुलाम्फानिफ्राय एसे बांसिन बायदिखौ जों नुहुरो नङा होमबा
औ नंगौ नंथां।
थारमाने माखासे हा जे जेन'बा खहाफोर खालामो जै खुरखानानै बानाफोर जायोबा खुरखानानै बे माने मालाबा मालाबा गामि दरसेखौनो होखारनाय दैया होखारनाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो बे बे फोरनि जाउनाव बेमार आजार जानाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो नोंथाङा दहाय जे बाथ्राखौ बुंलांदों। बेबायदि ओम आरो गोबां बिदिनो जे बबेबा दाबसे जायगायाव थांनांगौ जायोबा जे उन्दैफोर माखासे फरायसालिफ्राव थांनाय बा हान्थिनाय बेफोराव माने ओ दैया जुदि बारा जायोबा बा बाना जायोबा नै बेयाव खस्थ' मोनो जाउोनाव माने थांना थानायाव एसे माने ओ खहा लाबोयो। बा ओ ओरैनो नोंथांमोननिथिं ओ दैया गिदिरफोर देरबायदों नामा बानाफोर जाबाय बायदों नामा?
ओ दैबाना होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ दासिमाव ओ जोंनि ओनसोलाव एसेबां मानि ओ दैबाना ओ दै गिदिर ओ नैबाददि जायाखै नोंथां।
ओ आचसा नोंथां ओ जोंहा समाबो जाबाय ओ उननि समाव लोगो मोनफिनलायगोन नोंथां दे
औ दे नोंथां दे